ओै नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा बिदिब्ला
औ खोनादों दे नोंथां।
औ अ बिदिब्ला नोंथांजों सम लोङोब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। सरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे सावरायनो।
औ बिदिब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिनिसो बिदिब्ला आङो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायग्रो।
औ ओ जोंहा बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जेरै जोंहा ओ दाउजों अनला सबायाइजों साम' बा मैथाजों ना मैथाजों अमा बेदर अर बिदिनो आरो गोबां मैगं दङ नङा होमबा नोंथां?
औ दं।
औ लोगोसेनो जोंहा बर' हारियाव जोङो नुनो मोनबावदि दोरोङारि ओंख्रिनि अनगायैबो जोंनि बर' हारियाव गोबां बिदिनो गोथां गोथां मैगं थाइगंफोर बिलाइफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनो जायखौ जोङो खारै ओंख्रैबा जोङो मेख्राइ होननानै बुङो जोङो बै मेख्राइ मैगं खौ जोङो बिदिनो बायदिसिना जोङो ओ ओ औ गोथां बिलाइफोरखौ बुथुमनानै जयै जोङो नाजों जायो आरोखि ने औ नोंथां ओ थि थिग बिब्दिनो आङो गिबियावनो नोंथांनो ओ जोंनि ओ ओ मैथानि अनगायै आं एसे फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां लोगोसेनो नारजि नारजि अमायाबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रियाव गोग्लैयो ओ दे बिदिब्ला नोंथां आङो नारजि अमानि सायाव एसे फोरमायग्रोना होनोसै नारजि अमा बुङोब्ला जोङो नारजि अमाखौ जोङो अमा गोरानजोंबो जाजायोबा अमा बिबौ लोगोसेनो जोङो नाजोंबो जोङो खायफाखौ जानाय नुयो थिग बिबदिनो जोङो नारजिखौ अबाव अबेनिफ्राय मोनग्रोयो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो फाथो गोरलैनिफ्राय जोङो मोनो थिग बिब्दिनो फाथोनिफ्राय सो नार्जि सोमजियो नालाय जोङो फाथोखौबो जोङो अमा बेदरजों जाजायोबा नाजोंबो जोङो जानो हायो गिबियावनो जोङो फाथोखौ जोङो फोना लायो आरो फाथोखौ जोङो ओ मेसें बोथोराव जोङो गायनाय जायोबा जोङो दुब्लिफोराव बा बिदिनो गावनि न'आव थानाय दखरसे दख'रनै बिदिनो हाफोराव जोङो फोनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला फाथोआ मोजाङै ओ जौगाबाद बिलाइ खिलिगोन बेनो जोङो बिलाइखौ जाय बिलाइआ एसे एसे मोननांगोन जों बैफोरखौ खानानै जोङो सानदुंआव बिदिनो साननै सानथाम फोराननायनि उनाव जों बेखौ नारजि महराव मोनो आरोना लोगोसेनो जोंङो नारजिफोरखौ जोङो बिदिनो ओ जोङो नुनो मोनबावो जोंनि बर' हारिनि ओ जेब्ला जोङो सुबुङा जिउ गोमालांनायनि उनाव बेखौ जोबथा बिदाइ होनायाव जोङो बेखौ औ अबै सानखालि जोङो जानाय जायो आरोखि नोंथां नारजिजों जों अमा बिबु जों संनानै जोङो जानायखौ गोखा जानायखौ जोङो नुनो मोनो बा बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बिदि नेमखान्थिया दङ आरो ना दा खोनादोंना
औ खोनादों दे नोंथां
औ ओ बेनि उनाव जोङो बै नारजिखौ फोराननायनि उनाव जों बै नारजिखौ जोङो जानो हायो आरोना जेनेबा अमा बेदरजों थिग बिब्दिनो आङो संनाय खावनायखौ एसे फोरमायनोसै बेखौ माबायदि जोंनि ओनसोलाव संनाय जायोबा जोंनि न'ख अ जों गिबियावनो नारजिखौ जोङो खायफाया बिदिनो सान्दुंफोराव फोराननानै एसे ख्राव ख्राव जाहोना बेखौ गुन्दै खालामनानैबो जायो अबा जोङो खायफाखौ नुनो मोनो जोङो दैफोराव सोमनानै दोनो एसे दै गुदुं खालामहांनानै मानो होनोबा नारजिया गोबां रोखोम एसे गोखा जायो नालाय दा जोङो मिथिना मोनो जों बेखौ दैयाव सोंमोबा गोखाफोरा एसे खारो होननानै बेनि उनाव जोङो दा अमा बेदर बा ओ बिदिनो ओ नाजों संगोन जों बेखौ गिबियावनो जों अमा बेदरखौ मोजाङै एव एउफ्राम ग्रोना लानांगो ओ साराया एसे गुदुं जानाय उनाव थाव एसे सेरनानै होनानै बेयाव जोंङो एसे ओ हायोब्ला जोङो हाइजें सामब्राम फालौ बिदि होनानै जोङो बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामना लानायनि उनावबो जोङो बै नारजि बिलाइ दैयाव सोमना दोननायखौ मोजाङै सेबखांनानैबा आखाइजोंनो जोङो फिसा फिसा महराव जोङो मस्रायनानै जों बेखौ एवफ्रामबाय थानाय अमा बेदरनि सायाव होना होनांगौ आरो बेनि उनाव बेयाव संख्रै आरो खारै खारै होयोबा थाबैनो रेबलाङोबा बा गोखाया खारो होननानै जों मिथिगौ जोङो खारैखौबो जोङो गाव न'आवनो जोङो थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय खारै बा जोङो आथिखालाव दखानफोरावबो जोङो जायखौ सौरा बुङो जों बेखौबो बायनानै मोनो जों बिब्दिनो जायखि जाया मोनसेखौ होनानै जोङो खोबाबना दोननांगौ आरो जेब्लासिम बे औ ना रजिनिफ्राय ओंखारनाय दैया गावनो ओंखारनानै रानो बेनि उनाव जोङो बेखौ दसे उनाव बोखांनानै एसे एला एसि खालामनानै जोङो मोजाङै ओ फिन खेबसेबाव जोङो दै होनानै जोङो मोजाङै गोदौ होनांगौ गोदौहोखांनाय नि उनाव जोङो साखि नायनो हायो आरोखि नोंथां खारै बा संख्रिया नांदोना नाङाखै बेनि उनाव जेब्ला खारै संख्रिया मोजाङै नांगोन अब्ला जों बेखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
औ थिग बिबदिनो लोगो से जोङो नारजि अमाखौ जोङो बिदि जानो हायो आरोबाव अनला ओंख्रि बुङोब्ला ओ अनलाजों दाउआथ' जोंनि बर' थारैनो मोनसे एंगार हायो जोंनि आंगो मैगं जायखौ जोङो ओ गाव जोङो जोंनि हाबा बा गोथार जुलिफोरावबो जोङो होनाय नुयो जेरै जोङो ओ हाथासुनै जायखौ बुङो जोङो बेयावबो जोङो अ अनलाजों दाउजों जों होनाय नुयो जेब्ला ओ सासे हिन्जाव जाबाय बियो जुलि जानानै फैगोन जाय खैना गोदान बियो जेब्ला गावनि न'खरखौ नागारना फैनायनि उनाव गोदान न'खराव गिबि खेबनि थाखाय इसिङाव हाबजेनोबा ओंखाम ओंख्रि संजेनो अबोब्ला बै सानखालि गिबि खेबनि थाखाय खैना गोदानखौ औ दाउजों जोङो अनला संनायखौ जोङो हाथा होनायखौ जोङो नुयोबा जोङो उन्दैनिफ्राय बिदिनो जोङो गामिफोराव जोङो मोनजाबोदों आरोखि नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों दे
औ थिग बिब्दिनो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बुङोबा आं एसे फोरमायना होनोसै ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो लकेल दाउ बा अमा बेदर बिदिजों जाजायो लोगोसे जोङो अनला ओंख्रिखौ गोखैयै ओ जेरै जों थाइगिर एरबा बिदिनो लाइ लाफा जोंबो अनला साख्रि जोङो जानो हायो आरो नोंथां जोङो गोसो बायसा जोङो जानो हायो थिग बिब्दिनो जों गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो। अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनि जों बानायनाय जायो जों माइरंखौ गिबियावनो जोङो दैफोराव सोमना दोननानै दसे समनि थाखाय जेब्ला माइरङा एसे रुइगोन अब्ला जों बेखौ ओ गुन्दै महराव जोङो देना लानानै जोङो संनो हायो बेनि उनाव जोङो ओ दाउखौ जोङो दाउ बेदरखौ मोजाङै गांफोरखौ फुनानै बा मोजाङै अरफोराव हांनानै गोदाखांनायनि उनाव जों बेखौ जानो हायो आरो बेनि उनाव जोङो सारायाव थाव एसे होनानै पियास बा सामब्राम फालौ बिदि माइ मस्ला होनानै जोङो मोजाङै एवफ्रामग्रोना लानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो बेदरखौ एवफ्रामनायनि उनाव जोङो बेदरखौ दसे समनि थाखाय बोखांना लानानै जोङो बेयाव दै उनाव संख्रि बिदि होनानै जोङो गोदौ होनांगौ बिनि उनाव औ देना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारस्रिना होनांगौ। सानस्रिनो होनानैबो जेब्ला मोजाङै गोदौगोन जोङो मिथिना मोनो जोङो सानस्रिनानै होयोबा मोजाङै ग ल' जायो लोगोसेनो खेबसेयैनो होबा बेयो फिथा महर लाथा लाथा खायो आरोखि नोंथां। बिनि उनाव ओ जेब्ला मोजाङै बे गोदौगोन अब्ला जों बेयाव खारै एसे होनांगौ बिदिनो जोङो न'वावनो बानायनाय थालिर फस्लानि खारै बा ओ जोङो खारैखौ जोङो बिदिनो थारै फस्लानिफ्रायबो आरो खायफाया बिदिनो बेसर साक्लिनिफ्राय खारैखौ बानायो आरो नोंथां खोनादोंना औ लोगोसेनो जों औ दखानावबो जोङो आजिखालि जोङो बायनानै मोनदों सौदा ओ बेखौबो जों होजायो बिनि उनाव जायखिजाया जोङो मोनसेखौ होनानै जोङो मोजां गोदौ होनांगौ। जेब्ला गोदौगोन अब्ला जों बेयाव एवफ्रामना लानाय जोङो दाउ बेदरखौ जोङो होनानै आरोबाव जोङो दसे समनि थाखाय गोदौ होनांगौ गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो औ साखि नायनो हायो जेब्ला संख्रि खारिया मोजां नाङो लोगोसेनो जों बेयाव धुनदिया एबा जोङो जायखौ खासिथारा बुङो जों गावनि सेथलायावनो गायना लानाय औ नुनो मोनो बा जोङो मोननो थाङा आरोखि नोंथां बेखौ होयोब्ला जोङो अनला ओंख्रिया जोंना एसे मोदोमनाय जासिनोबा जोङो जानो गो थाव जायो थिग बिब्दिनो जोङो नखरनि सुबुंनि हिसाब मथे जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो संनानै जोङो जानो हायो आरो नोंथां। अ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै फोरमायखाबायानो। आरो जोंना दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' गोबां दं आरो जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ओ जेरै नाफाम आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ सबाइजों दाउ बा सबाइजों साम' ओ बिब्दिनो आरो। ओ बिदिनो नोंथां आङो सबाइजों साम'खो एसे फोरमायग्रोनोसै आरो।
औ नोंथां
औ जोंना सबाइखौ जोंना गिबियावनो संनो गोनांब्ला जेरै अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंना माइरं खौ सोमनाय जायो बिब्दिनो सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो। सोमखांनानै जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ बोखांना मोजाङै सुनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो बे खौ जुदि जोंङो साम'फोरजों जानो गोनांब्ला बेखौ जों गिबियावनो साम'खौ खौ सानसे बा साननैयै सोमना दोननांगौ जायो आरो जाहाथे साम'आव हाबनानै थानाय मैलाफोरा ओंखारजोबनाय बायदि ओ बेनि उनाव जोङो साम'खौ मोजाङै ओ सुयै सुयै मोजाङै जाब्ला बेयो ओ जा बेनि थाखोन आरो उनजा जोङो एसे एसे दाननानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव औ बेखौ आरोबाव जोङो मोजाङै सुखांनानै बेखौ आरोबाव खेबसे जोङो रुबावनानै लानाय जायो आरो। ओ जाहाथे ओ सामुआव हाबनानै थानाय बायदिसिना मैलाफोरा आरोबाव ओखारनाय बायदि ओ बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ साम'खौ जोङो थावजों एसे एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो आरो। ओ बेनि जा साम'नि दैया जेब्लासिम राना अब्लासिम जोङो एवनाय जायो आरो बेखौ एवखांनानै जोङो ओ सबाइखो गिबियावनो जोङो खायसेखौ गिबियावनो थावजों एवफ्रानग्रोनानै लानायखौबो नुदों आरो खायसेखौ डाइरेक्टयैनो जोङो खारै होनानै था दै होना रहायना लानायखौबो नुदों आरो। बेबायदिनो जोङो ओ जेब्ला सबाइया गुरै जायो अब्ला जोङो मोजांयै साख्रायनानै जोङो बेवहाय जा एवनानै लानाय साम' बेखौ होनाय जायो आरो जोङो बेवहाय ओ बायदिसिना म'स्ला जेरै सामब्राम हाइजें बायदिखौफोरखौ बायदि खौबो जोङो बाहायनो हायो आरो आरो बेखौ बेवायबो जेब्ला जोङो ओंख्रिआ मोनो अब्ला जोङो बेवहाय ओंख्रिआ मोदोमनायनि थाखाय जेरै गंगार दुन्दिआ बा ओ खासिथारि बायदिफोरखौबो बाहायजायो आरो नोंथां बेबायदिनो औ जोंना दोरोंआरि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना जेरै नाफाम बाथोनाबो जोंना गोलैगोन आरो जोङो नाफामफोरखौबो ओ गोबां जोङो मा होनो बर' समाजाव जोङो अनसायनायखौ नुयो आरो जोङो नाफामखौ माबोरै बानायो होनोब्लाथ' जोंहा नाखो नफामखौ ना फिसानिफ्रायनो बांसिनै बानायनाय जायो आरो जों खायसे आइजोफोरखौ औ दैमाफोरनिफ्राय लाबोनाय नङाब्ला फुख्रिफोरनिफ्राय नङाब्ला जोङो बाजाराव मोननायखौ गोरानफोरखौबो लाबोखानायखौ जोङो नुयो आरो आरो जोंना बेफोरखौ बानायखांनानै जोङो नाफामखौ गोबाव समालासे दोननानैबो जोङो जानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनिआवनो दोनथ' थ'नोसै नामा
औ नंगौ नोंथां थनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां